औ
हेल' नोंथां औ फुंबिलिनि ओ गोजोन हामलायथिनाय बावहरबाय
औ
अ औ दानिया जोङो मा होनो ओ लोगोनि गोनांथिनि सायावहाय लोगोफोरनि गोनांथिनि सायावहाय जोङो सावरायनो आरो आं बुंग्रोनोसै बेनि उनाव नों नोंथाङा एसे बुंबानो जाबाय। ओ जों मा होनो ओ लोगोनि गोनांथि होनना बुङोबा जों लोगो होनना बुङोब्ला मा बुजियो जायनाखि जोंनि जिउआव मोनसे गोनांथार बान्था आरो ना माने बान्था मोननाय आरो औ ओमफ्राय बिदि मा खालामो ओ जों मानसिफोरनि गेजेरावहाय लोगोजों लोगो मा खालामहोयो अन- नाय लाबोयो फोथायनाय लाबोयो जथ्न' खालामनाय लाबोयो आरो बुजिनाय लाबोहोयो आरो ना ओमफफ्राय लोगोफ्रा मा खालामो जों जोंनि जिउखौहाय ओ ओंथि गोनां आरो खुसि खालामो आरो खुसियाव दोनो आरो बिसोरो मा खालामो बिसोरबो जोंबो गावजों गाव गाव गावनि खुसिखौ रानलायनानै खोन्थालायनो हायो आरो जों जेब्लानाखि उसुबिदा जेंनायाव गोग्लैयो अब्ला बिसोरो जोंखौ हेफाजाब होलायो आरो मा खालामो जों खौहाय सासे मोजां मानसि जानो थाखायबो लोगोफ्रा हेफाजाब होयो आरो ना
औ
ओमफफ्राय आरो जों मा बुंनो हायो सासे थार लोगो होननानै बुङोब्ला जों माखौ बुंनो हायो जायनाखि ओ जोंनि जेनेबा मोजां समावनो जा गाज्रि समावनो जा जाय जोंनि गेजेरजों जोंनि जोंनि जोंनि साइड जोंनि फारसें गसंनानै थाफायो एबा हेफाजाब होफायो बेखौनो जोङो थार लोगो होननानै बुंनो हायो आरो ना जोङो मा होनदों जों जेब्लानाखि लोगोजों थायो अब्ला जोङो मा खालामो ओ जोङो लोगोफोरजों लोगो रंजायो आरोना ओमफ्राय जों जेब्ला नाखि ओ माबा मोनसे गाज्रि अबस्थायाव गोलैथारदोंबा बिसोरो जोंजों था- फानानै जोंखौहाय हेफाजाब होयो आरो औ औ औ ओमफ्राय आरो ओ जों मा जानांगौ ओ थार लोगोफ्रा जोंहा नंगौ जानांगौ आरोना थगायलु- थगायला बेबायदि खालामनो थगायसुला जानो मोननाय नङा आरो आरो मा होनो फोथायजानो हानाय बेबायदि जानांगौ आरो ओमफ्राय बिसोरो मा खालामो बिसोरो मा खालामबावनांगोन थार लोगोआ जों जेब्लानखि गाज्रि हाबा मावनो नागिरो जों माबा मोनसे जुदि गाज्रि हाबा मावदों ब्ला बिसोरो जोंखौ मा खालामनांगोन मोजां बुजायनांगोन आरो बै गाज्रिनिफ्राय मोजाङाव लाबोनो थाखाय थार लोगोआ नाजानांगोन आरो ना
औ
ओमफ्राय मा होनो लोगो होननानै बुङोब्ला लोगोफोर होननानै बुङोब्ला मा होनो जोंनि जोन जोंफ्राय ओ जोङो उन्दै समनिफ्रायानो जा जेब्लनाखि जों साननो ह- नो बुजिनो रोङो बेनिखायनो जोङो मा होनो थैजासिमानो‌ जोंनो लोगोनि गोनांथि जायो आरोना माने बे मोनसे एंगारनो हाथावै आरो जों गासिबो जिउआवनो लोगोखौ नागिर खानांगौ जाखायो ओमफ्राय बेवहाय गथ'फ्रा मा खालाम मो गेले गेलेनायनि गेजेरजों मा होनो ओ गावसोरनि माबाखौहाय ओ जेनेबा गेलेनायनि गेजेरजों बिसोरो गावसोर गाव लोगो बानायनानै लायो आरो। ओमफफ्राय गथ'फ्रा मा खालामो गावसिोरनि फरायनाय मानायावहाय माखासे गावसिनि खेला दुला बायदिसिनावहाय ओमफाय बिसोरो गावजों गाव हेफाजाब होलायो आरोना लोगोजों लोगो उन्दैनिफ्रायनो गथ'फ्राबो ओमफ्राय मा खालामो बैसो जानायफ्रा मा खालामो सापर्ट होयो लोगोफोरजों लोगोआव थाफायो बुजायो बेबायदि खालामो आरो ओमफ्राय जेब्ल नाखि नों लोगो लोगो गैया हारसिं थायो अब्ला मा जानो हागौ नोङो ओरैबायदि सिन्था जानो हागौ आरो ना नों दुखु वाव थानो हागौ नोङो मा औ औ लोगो गैयाबा नोङो बेबायदि बेबायदि अबस्थायावबो नोङो फैनो हायो आरो फैनो हागौ आरो ओमफफ्राय बेवहाय मा खालामनांगौ जोंहा मोजां मोजां लोगोजों लोगोजों मा खालामनांगोन मालाबाबो नांलाय खमलाय खालामनो नाङा आरो जोंमा खालामनांगोन गावजों गावनि गेजेराव सनमान होलायनांगोन नंगौ जानांगोन अनलायनाय थानांगोन आरो ना ओमफ्राय मा होनो लोगोफ्रा गाव गावनि गावजों गावनि दुखु सुखु गासिखौबो मा होनो हमनो हानाय जानांगोन आरो ओमफ्राय आरो मा होनो गाव गावनि फारागथिखौबो बुजिलायनाय जानांगोन जानांगोन आरो ओमफाय बिसोरो मा खालामनांगोन गोरलैयैनो खुलायैनो लोगोफोर फोरजों मा होनो माबा खालामनाय जानांगोन आरो ना कमिनिकेट खालामनाय जानांगोन आरो ना बिसोरो जेनेबा ओमफ्राय आरो मा जाबाय नांगोन बिसोरो जेब्लायबो गावजों गाव माबा मोनसे जुदि बुजिलायैखौ बुजिलायनानै रायलायनानै बेखौ फोजोबनानै लानांगोन आरो औ औ औ बेेलाय दानिया नोंथाङा एसे बुंदोलाय फंनैसो बुंदोलाय लोगोनि सायाव
लोगोआथ' बिदि माने मा होनायखौ हेल्प खालामलायनांगौ आरो ओमफ्राय मोजां लोगो मानेया माने मटिभेट होनांगौ माने मोजां मोजां खोथा होननांगौ आरो लोगोखौ माने बिदि गाज्रि खामानियाव माने खामानियाव थांनो होनाङा ओमफ्राय आरो
जोङो लोगोफोरजों माने ट्रासट माने बिदि फोथायलायनायबो नुनो मोनो आरो
ओमफाय बिदि फोथाय फोथायलायनाय बा माने माने लोगोनि बनदिं आ माने लोगोनि अनलायनाय बांसिन बाङो आरो माने बिदि मेगन सालायनायाव बिदियाव माने गाज्रि जायो आरो लोगोआ
औ औ औ बेबायदि जानो मोना जेनेबा
ओमफाय बांसिन टाइम माने लोगोफोरजों टाइम स्पेन्ड खालामबा माने बियो माने हारसि हारसिं मोननो बेफोर खारो आरो ओमफ्राय बियो हारसिं हारसिं मोननाय बेफोर खारो ओमफ्राय आरो खुसि लाखिनो हायो आरो गावखौनो
ओ ओ औ औ
लोगोखौथ' जोंथ' लोगोफोरखौ माने जेरावबो लोगो मोनो दा हमना ला कलेज स्कुल ओमफाय ओमफाय बेफोराव लोगो लोगो मोननायजों जोंनिया माने लाइफआ माने जोंनि जिउआ माने माने इजि खालामना होयो आरो बेफोराव लोगो मोनबा माने
उम
ओमफाय जुदि स्कुल कलेज फोराव लोगो मोनबा माने दा हमना ला माखौबाफोर स्कुल कलेजाव माखौबाफोर बा मासतारा होनायफोरखौ बुजियाखै बेखौबो माने बिसोरनिफ्राय सोंनानै माने सल्भ खालामनो हा हायो आरो गावजों गाव डिसकास खालामबा माने ओमफाय बिदिनो डिसकास खालामनानै एक्जामफोराव माने हमना ला एक्जामफोराव माखौबाफोर डाउटफोर दंबा माखौबाफोर बुजि मोनाखैबा होनबा गावजों गाव डिसकास खालामनानैनो माने जामाव माने हायो आरो माने जुदि बेयावथ' जेलेसि माने मेगन सालायनाय थाबा बेखौ हानाय बिदिथ' जा-जायाना ओमफ्राय मोजां लोगो जानो हाया आरो बिदिजों ओ
नोंथांनि बुंनाया थिगानो ओमफ्राय र' मा होनो जोङो लोग गो होननानै बुङोब्ला जायनाखि जोंनिया साननाय आरो जोंनि गोसोआरियावबो जोङो मा होनो बिसोरखौ नांगौ आरो ना लोगोफोर नांथारगौ आंथ' बुंखादोंमोन सिगाङावनो जेब्लानाखि जोङो मा होनो हारसिं रावबो लोगो गैयाब्ला जों मा खालामो ओ जोंना दुखुआ बांसिन जायो लोगोफोरजों थायोब्लासो जोंना दुखु साननाय सिन्थाफ्रा मा होनो खमायलांनो हमो आरो ओमफ्राय औ औ ओमफ्राय मा खालामो लोगो लोगोफ्रा बेखायनो जोंखौ मा खालामो जेब्लायबो जोंखौ रंजाहोयो सानथियाव दोनहैयो आरो आरो जोंनि जिउखौहाय मा होनो मुजि मुजिथावना खालामनानै होयो आरो ओमफाय जों बुंनो हा हाबावो लोगोफ्रा मा जानांगौ माब्लाबाबो मा होनो बैसो एबा धर्म एबा मा होनो हारिमु राव आरो धोनि गोरिब बिनि सायावहाय माब्लाबाबो सोनारनाङा आरोना औ बेवहाय गासैबो मा जानांगौ गुबुन गुबुन ओ हारि हारि हारिसाफोरनि सुबुं फ्राबो मानसिफ्राबो गावजों गाव मा होनो ओ मोजां लोगो जानो हायो आरो मोजां लोगो लोगो जानांगौ आरो ना मानो होनोब्ला जों मिथिखायो लो गोआनो मा खालामो जोंनावहाय अनलायनाय सान्थि आरो गावजों गाव मानसिफोरनि गे जेराव गावजों गाव बुजिलायनाय बेखौ लानानै फैयो आरो स' बेखायनो जोंनि गेजेरावहाय बेबायदि फारागथि लाबोनाय बायदिसिना बेबायदिया जानो मोना आरोना ओमफाय जोङो स्कुलफ्रावबो नुयो मा होनो ओ मा होनो लोगोआहाय ओरैबायदि गोनांथार आरोना स्कुलावहाय जेरै ओ फरायनायावनो गावजों गाव हेफाजाब होलायगोन औ आमफ्राय आरो औ खेला गेलेनाय आरो मा होनो माखासे बायदिसिना प्रेक्टिकेलि मावनाय ओमफ्राय बिनिफ्राय माखासे आरो समाजनि माखासे आखु आखुआरि मोजां आखुआरि समाजजों माबोरै मिलायनानै थानांगौ मिलायनानै थानाङा एबा समाजजों जौगानायनि थाखाय मा खामानि मावनांगौ मा खामानि मावनाङा बेखौ जोङो माखासे बुजिजोबाबाबो जोङो लोगोफोरजों थानानैहाय जोङो मिनथिनो मोननाय जायो आ रोना ओमफाय जों जेब्लाना खि स्कुलाव थायो अब्ला लोगोफोरजों थानानै जों जोंनि जिउखौ हाय ओरैबायदि रंजाथाव खालामनानै जोङो मोनसे जोंनि खर'आव मोनसे गोसोखांथि खालामनानै दोननो हायो आरोना। ओमफाय आङो औ जोबनायावहाय जेनेबा मा बुंनो हायो ओ लोगोआहाय ओरैबायदि मोनसे ओ जोंनि जिउनि मोनसे ओ जेनेबा बान्था आरोना जेने ओ गोनांथिनि मोनसे मोननाय बान था आरो जायनाखि जोंनाव मा होनो गावजों गाव अन लायनाय लोगो रंजानाय बायदिसिना होफैयो औ औ। औ औ औ बेखायनो जोङो मा बुंनो हायो ओ मोजां लोगोखौ थार लोगोखौहाय जोङो मा होनो मोनसे खोमसिनि हाथरखि होननानैबो बुंनो हायो जेनेबा मानो होनो होनोब्ला बियो जोंखौ जोंनि खोमसि लामानिफ्राय जोंखौ मोजाङाव बोखांनानै लाबोयो जाय थार लोगो आरोना थार थार लोगोनि खोथाखौ बुंदों आङो ओमफ्राय मा खालामो जोङो मा होनो माबा मोनसे जुदि मोजां जुदि ओ थासारि फैयोब्ला आ जोङो ज' ज' रंजालायनानै हायो मानो हायो आरोना। ओ स' बेखायनो जों मा खालामनांगौ गावजों गावनो ओ जों जोंनि लोगोखौहाय मोजाङै गोराथि आरो थाजिम खालामनानै एबा मा होनो मोजां खालामनानै जोङो लोगोजों लोगोजों लोगो जा नांगौ आरो लोगोफोरखौ जों सनमान होलायनो लोंनांगौ आरोना ओ दानिया मा होनो ओ बिखिनियावनो रायलायनानै फोजोबनाय जाबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय
गोजोनथों औ।